हेलौ
खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ आंबो नोंथांनो फिन जासिहरनाय जाबाय। ओ आं नोंथांजों मोनसे ओ गाहाय ओ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों नोंथां। नोंथां सावरायनो हागोन नामा अ। अ अब्ला नोंथां नोंथाङाथ' दाथ' आ बाद मावनायनि दिन नोंथाङा माबाफोर आबादफोर मावदों नामा एबा आबादनि आबाद मावनायनि सि सोमोन्दै आं आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आबाद मावनायनि सम आंहा माइ आरो गायनायजों लोगोसे आंहा गुबुन आबादफोरबो मावो आरो नोंथां बेबायदिनो गय थालिर लेबु बायदि रोखोमनि आबाद मावो आरो नोंथां आङो अ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो।
औ
आंथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दासान्दि आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोगासिनो दङ। साख्रि बाख्रि गैयैखायनो आंहाबो गासिबो आबाद खौ इसे इसे एसे मावजोबो आरो नोंथां बेबायदिनो आंनि नखरा सोलिगासिनो दङ। ओ बेबायदिनो आं नोंथांनो लेबु आबादखौ बोरै मावनाय जायो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां।
गिबियावनो नोंथाङा ओ लेबु आबाद मावनोब्ला नोंथाङा हाल एवनानै लाग्रोदो आरो नोंथां। मोजाङै हाखौ हाल एवनानै लादो हाल एवखांनायनि उनाव मै होदो आरो मै होनायनि गेजेरजों जोंहा मा जायो ओ बैयाव थानाय माखासे ओ मा होनो दाखोर दालाफ्रा थाखार जोबो आरो खि बिदिनो बेन्दों बेनलाफ्रा बेनि उनाव नों थाङा हाखौ हासार खालामनो थाखाय आरोबाव गोबोरखि सारलानानै होदो आरो गोबोरखि सारलाना होनानै मै होना होबावदो जाहाथे गासिबो हानियाव सोरगिदिं गोबोरखिया गोसारलाबायनानै थायो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा ओ आ लेबु आबाद मावनोसै नालाय नों थाङा ओ सि ओ बेबायदिनो लेबु आबादनि फुलिखौ नागिरनानै लाबोदों आरो नोंथां। लेबु फुलिखौ गामिनिफ्रायबो मोननो हागोन नङाब्ला नोंथाङा नार्सारिफोराव थांनानैबो लानानै फैनो हागोन आरो नों
औ नोंथां औ
ओ बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादखौ गायोब्ला मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन लेबु आबाद फिफांखौ गायोब्ला खाथि खाथि गायनो मोननाय नोङा आरो बेबायदिनो बा मिटारसो गोजानाव गायनांगोन आरो गोजान गोजाननो बेबायदिनो नोंथाङा दिरुंजों सिदा सिन खालामनानै लादो दिरुं खानानै बेनि उनाव नोंथाङा फारि फारि फारि गायलांदो आरो नों
औ नोंथां औ
बेनि उनाव लेबुआबो मोननै मोनथाम जादनि दं आरो नोंथां ओ बेबायदिनो खमला लेबु होनो जाय खमला बायदि गल गल बेनि उनावहाय दङ निमबु कारजि जायखौ आसाम सर खारा जोंनो जि आइ टेग होबाय ओ बेनि उनावहाय दंमोन नारें आसुखुर होननाय दङ आरोखि बे बे नोंथाङा अबेखौ गायो नोंथांनि गोसो ओ लेब बै कमला निमबुआ जोंना मा ओ जोंहा बेखौ बांसिन बिबांनि एबा बांसिन मुलाम्फा मोनो आरो बे आबादखौ मावोब्ला बेनि उनावहाय नोंथाङा फुलि लाबोनानै गायदो आरो नोंथां गायनानै मा होनो बेखौ एसे जोथोन लाबाय थानांगोन आरो बिदिनो मा होनो मोसौ मोसा हाबनानै नोंनि आबादखौ ओ खहा खालामनो मोनैनि नोंथाङा जेवरा दुमनानै दोननांगोन आरो जेवरा दुमनानै दोनब्ला मोजां जायो। आरो बेनि उनावहाय मा खालामना होनांगोन नोंथाङा गेजेर गेजेर फैनानै बै दंफांखौ मोजां खालामनो थाखाय दैनि राहा लानांगोन आरो दैनि बेबस्थाफोर होनानै बिसोरनो ओ दै होबाय थानांगोन गेजेर गेजेर फैनानै ओ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो माखा मोनसे जेंनाया जाबाय ओ मा एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आरो बिफांखौ थाबैनो गिदिर गोलाव खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ भिटामिन होनांगौ आरो भिटामिन होदो थाबैनो गिदिर गोलाव जानो थाखाय आरो एम्फौ एनला अरनायनिफ्राय बिलाइखौ बासायनो थाखाय मा होनांगौ नोंथाङा ओ एम्फौ एनला जायैनि मुलि होनांगौ आरो नों थां ओ बेनि उनाव बे लेबुनि गाहाय गाहायाव मा गोबां साया मोननायनि थाखानाय गोबां रोखोमनि मा ए बेन्दों बेनला हाग्रा बंग्रा रज'यो आरो नों थां जाहाथे हाग्रा बंग्राफ्रा नोंथांनि लेबुनि आबादनि हासारखौ सेख'नानै जाया बेनि थाखायनो बैखौ साइद साइदआव माने मा खालामबाय थानांगोन नोंथाङा हाग्राखौ जेब्लायबो साफा फोसाबनानै होबाय थानांगोन आरो बेबाय दिनो नोंथाङा एसे मा खालामनांगोन गेजेर गेजेर दै सोनायजों लोगोसे हासार होनायजों लोगोसे माब्लाबा मा खालामनांगोन गोबां बिबांनि अखा जुब जुब हायोब्ला नोंथांनि आब फादथिलियाव दै बुरजा थायोब्ला ओमफाय लेबु बिफाङा थैलांनो हमो आरो नोंथां नांगौनि बारा दै मोनोब्ला बिनि थाखायनो बै लेबुफोरखौ आ लेबुआव थानाय दैफोरखौ मा खालामनांगोन बाहेराथिंजाय बलायनानै एबा दाननानै हरनांगोन आरो दै जमा जाहोन नंगौना नङा बेनि उनावहाय जोंहा बेबायदिनो लेबु बिफाङा देरनो थाखाय थाम एबा ब्रै बोसोर लायो आरो ब्रै बोसोरनि उनाव बे लेबुनि बिफाङा गिदिर जानानै गोबां बिबांनि फिथाइ होयो आरो नोंथां आरोबाव लेबु फिथाइखौ नोंथाङा ब्रै एबा बा बोसोरसो खानानै मोनजानो हागोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बेबायदिनो लेबुखौ मा ओ गोजां बोथोरनि समाव बांसिन बिबांनि दाम मोननाय जायो आरो नोंथां से बस्था एबा से बस्थायावनो बिनि राङा बा रोजा द' रोजा जायो आरो ओमफ्राय ओरैनो गरम बोथोरनि समाव जोंहा बेनि दामा से बस्थायाव बाजौ द'जौफोरल' जायो आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो जोंनि आसामनि लेबुखौ दा इंलेण्ड हादरावबो ह दैथाय हरनाय जायो आरो नोंथां जोंनि आसामनि लेबुआ मोजां जानायनि थाखाय बेबायदिनो नोंथाङा लेबु खा फाननानै लेबुआव मा होनो गोबां रां आरजिनो हागोन आरो नों थां बिदिब्लालाय नोंथाङा दा माथो खालामदों?
दङ आंबो नोंथा नोंथाङा जेरै आबाद मावनानै आबाद मावदों होनना बुंदों थिग बेबायदिनो आंबो मा होनो बैफोर आबादनिफ्राय ओ फिथाइ सामथाइखौ बायना लाना फैनानै एबा न'आव थानाय फिथाइ सामथाइफोरनिफायनो आंबो गोबां मा होनो आसार बानायनाय जायो आरो नोंथां आसार बानायनानै फाननाय जायो नोंथां बेफोरनि गेजेराव दोङो आंबो बैफोर लेबु थाइजौ थाइगिर बेनिफ्राय जलफि बिदिनो गोबां फिथाइ दङ जोंनाव बेफोर फिथाइखौ आङो बोथोरजों थायो नालाय। बोथोरजों मा होनो थायनाय फिथाइखौ बोथोर लाना बोथोर आङो आसारखौ बानायनाय जायो नों थां जेरै दा नै औ नोंथां ओ थांनाय नै मा होनो बैसाग जेठ आसाराव ओ मा होनो जोंहा थाइजौआ गोबां मा होनो थाइजौ फिथाइ मोनो नङा होनबा नोंथां? बे समाव थाइजौआ गोरलै गोरलै जायो। बे समाव आङो थाइजौ फिथाइ बारहुंखाजों सिरिनाय एबा थाइजौ ओ फिथाइखौ गिदिर गिदिरफोरखौ हाननानै ओ मा होनो बेखौ ओ मा होनो? गुदुङाव दसे सम सोमनानै बेखौ फोरानदबनानै आसार बानायनाय जायो नोंथां। बे थाइजौ आसाराव मा होनो थाइजौ थायो। लेबु थायो बिदिनो गोबां ओ मा होनो इसकस फोरखौ फिनो बेनो जाबाय थाइजौ ओ लेबु गारजि बिनिबा इस्कुवास बे मोनथाखौ बांसिन होनानै बे लिबुखौ नायनाय जायो नोंथां आरो ओ बे ओ मा होनो आसारखौ बानायनो थाखाय बारा गोरा नङा आरो नोंथां। मा होनो बेखौ मान दा गिबियाव नोङो थायजौखौ जोङो ओ रुदबनानै फोराननांगौ सानदुंङाव। साननैबा सानथाम फोरोंनांगौ आरो नोंथां एसे रानदबबा बेखौ जोङो बैयामाव सो सांगोन नोंथां एबा गेदेर गेदेर बालथिं दङ। स्टिलनि बेफोर ओ दुंग्राफोराव सोनानैखौ हमायना दोन्नांगौ। आरो मा बेयाव लिबु गारजिखौबो साननै मा होनो फोरानदबनांगौ आरो बिगुरखौ ओमफ्राय हानानानै बेखौबो होबाय। बिनिफ्राय गाजरफोरखौ इकसफोरखौ हानानै होनांगौ आरो नोंथां बेयाव। बेफोरखौबो एसे फोराननांगौ आरो नोंथां सानसे बा साननै बिदिनो फोरानजोबनानै सोनांगौ सोनानै बेहाव थाव गुदुं होनांगौ। बानलु एसे नांगौ बेनिफ्राय भिनेगार होनांगौ आरो नोंथां। आरो थाव गुबैखौ मोजां फुदुंनांगौ नोंथां अराव फुदुंनानैसो होनांगौ होनोमबासो बेयो गोदै गोथाव जायो बेनिफ्राय बेहाय मा होनो? दंफांनि मस्लाबो होनांगौ आरो जेरै जोङो दंफांनिफ्राय मोननाय मस्ला जेरै जोङो ओइ दंफां बिखुनि गरम मस्लाखौ फिस मोननै मोनथाम होनांगौ बेनि मा होनो बेहाय जिराखौ होजायो आरो नोंथां जिरा मस्ला एसे होनांगौ। अब्लानासो गोथाव जायो आरो बे आसारा। बेबायदिनो फाननानै ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां ओ बेनि अनगा आरो मेसें बोथोर बोथोरावबो मोजां नङो थां मेसें बोथोराव बिदिनो लिबु जों मोनो गाजर मोनो बिदिनो गोबां फिथाइफोर मोनो जेरै जलफि बेफोरजोंनो जों मा आसार बानायनानै फाननो हायो आरो नोंथाङा बेफोरबायदि भासा फाननो ओ बानायनानै फानोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां ओ मा होनो बेफोर बारानायनायाव मा होनो ओ मान होन गोबां खरसाबो जाया आरो नोंथां मानो होनबा जोंनि गामि ओनसोलावं बेफोरखौ मोनखाजोबो। एबा न'आवनो मोनो गावनो मावनानै आबाद मावनानै बानायनो हायो नोंथां। बेबायदि बानायनानै फानोब्ला जोंहा मा होनो रांखान्थि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। दाथ नाय नायोब्ला बुङोब्ला मार्केटखौ नायनो नायनो थाङोबा सेरफयावनो ब्रैजौ ब्रैजौ गाहाम मोनथां बेनि दामा आ आसारनि दामा आरो बेफोरबायदि ब्रैजौ गाहाम मोनोब्ला जिउआव सोलिनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदि आसारानो जाबाय जोंनि गामियारि बानायनाय गोबां बेसे सिन मोनो मार्केटाव जेरै जोङो सुपार मार्केटफोरावबो हरनो हायो अनलाइन मार्केटफोरावबो अर्दारजों जो फाननो हायो आरो गोबां आरो गोद गदोर गिदेर जोंनाव फालांगि बेफोर जायगाफोरावबो बेखौ हैनानै फाननो हायोआरो आरो बेफोरखौ खेबसे बानायदावनायनि उनाव खेबसे सुबुङा जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ गोबां माने बानायगनोनो हाया नोंथां बेफोरखौ गोबां अर्दार होहरो जानो थाखाय गावब गाव माने बेफोरखौ गामियारि बानाय बानायनाय आसार नोंथां बेनिखायनो स्टकआवनो थालायलाङा बानायगनो हालायलाङा ओरैबायदि अर्डार फायो नाथाय मानसि लानाबो जोङो बानायगनो हा हालायलाङा जोङो जिनिसनि सामथाइनि मैगंनिसो आंखाल जाबावलायो नोंथां बेफोर आसारखौ बानायनो थाखाय बेबायदिनो गोबां आंबो फाननानै आंजों लोगोसे गोबां गामिनि सुबुंफोरखौ बेयाव साब्रै साबा मा होनो खामानियाव सोना दोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा जायो दाथ नोंथाङा जोंहा समाबो जाना फैबाय दोनथनायनि उनाव आंबो नोंथांखौ बेफोरबायदि फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै इयुनाव सावरायनो मोनगोनखौ आसा खालामनानै बे समाव दथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों औ